औ नोंथां खोनादों ना? औ नोंथां होमबा जोङो दायो ओ बर'फ्रा जे बायदिसिना मैहुर खालामनानै जायो। बै मैहुर खालामनानै जानायनि बागैनो एसे सावरायनोसै नोंथां।
औ नोंगौ।
औ जेरै
दे
जोङो मैहुर खालामनानै जानाया जोंनि ओ मोनसे ओ दोरोङारि खान्थि होननानै बुंनांगोन आरो जोङो गोदो गोदायनिफ्रायनो जेरै बायदि रोखोमनि मैहुरफोर जोङो खालामनानै जायो बा जोङो ओ बोथोर लानानै जोङो हाग्रा बंग्रायाव थांनानै मैहुर खालाम हैयो। थिग बेबायदिनो जोङो मै, अमा ओ सेरसा ओ बन आफा, जहा मालाय ओ नेवलाय बेफोरबायदि जुनारफोरखौ जों जिबफोरखौ मैहुर खालामनानै लायनानै जोङो जाफैयो। थिग बेबायदिनो मैहुर खालामनायाव जोंनो जोङो माखासे ओ दा आगजुफोर लाफायो एबा जोङो बानायनानै लायो बैफ फोरखौ ओ मैहुर खालामनो थांनायाव थिग बेबायदिनो जोङो जे ऐ जेखौ जोङो बानायनानै लायो। जे लांफायो जोङो लोगोसे थखन ओ थखनफोर जोङो लाफायो। आरो जोङो बोरलाथिर लोगोसे जोङो लानानै थाङो। थिग बायदिनो जोङो थखन ओ जेखौ ओ अमा ओ जों मैखौ होनोब्ला जोङो ओ जेखौ फारसेथिंजाय साना दोननानै बेयाव मानसि सानै बा साथामा नेनानै थाखायो। ओमफ्राय उनाव बै गुबुन थो फारसेथिं जायनिफ्राय गुबुनफोरा माने मा खालामो हाग्रायाव हाबनानै होबोयो आरो होनानै होबोयो। होनानै जेब्ला बे मै एबा अमाफोरा बै जेयाव नांफैयो अब्लानिया बै नेनानै थानाय सुबुंफोरा बेखौ बुनानै ओ बुथारो आरो बुथ थारनानै बेबायदिनो ओ मैहुर खालामनानै लाबोनानै बिसोरो ओ राननानै जाफैनाय मोनसे बेबायदि खान्थिया जोंनि गेजेराव जोंनो ओ दं एबा जोङो नुनो मोनो। थिग बेबायदिनो सेस सा आरो जाहा मालायफोरखौ बा नेवलायफोरखौ जोङो होनो थाङोब्ला नाथाय बेयाव जोङो जे बाहायनायखौ नुनो मोना। बायदिसिना थखन बा ओ बोरला थिर बेफोरबायदि जों लानानै थांनायखौ नुयो। जोङो बैखौ ओ बैनिखौ हमनाय एबा सो मैहुर खालामनायनि खान्थिया जाहैबाय गिबियावनो जोङो बिनि ओ थाग्रा जायगा खुलिखौ जोङो नायागिर हैयो। नायगिरनानै सिरि सिरियै जोङो नायागिरनानै नुयोब्ला जों बेखौ बे थानाय फुलियावनो बेखौ बोरला थिरफोरजों गावनानै एबा जोङो लावथि थखनफोरजों बुनानै बुथारनानै जोङो लानानै फैयो लाबोनानै बेबायदिनो जोङो। आरोबाव बयबो माने जों थांनायफोर माने जाय जाय थांदोंमोन बिसोरो जयैनो रानो आरो रानलायनानै जायो बेबायदि जोङो जानायखौ नुनो मोनो बेफोरबायदि माने जानायनि मोनसे ओ फोथायनाय दङ जोंनि गेजेर राव जे गोदोनिफ्रायो जोङो जाबोनाय हिसाबै माने बैफोरबायदि हाग्रानि ओ जिब जुनारफोरखौ जोङो बोसोराव खनसे जायोब्ला माने जोंनि देहाफ्रा माने मा जायो होनदों माने थाग्रा एबा जोंनि देहाफोरा फ्राद फ्रिद जायो होननानै जोङो माने फोथायनाय मोनसे दङ आरो जोंनि गेजेराव बे लेखायैनो जोङो बे ओ मेसें बोथोरफ्राव बा जोङो बिदिनो मोनसे बोथो होरलाय नालानै जोङो ज' माने लोगो लालायना गामिनि ओ ओंखारलायनानै जोङो मैहुर खालामनो हाग्रायाव थाङो आरो थांनानै बेबायदिनो जोङो मैहुर खामना लाबोनानै बायदिसिना जिब जुनार बा जोङो दाउफोरखौ जोङो बुथारनानै लाबोनानै जाफैयो ओ नोंथाङाबो बे एसे बे मैहुर खालामनायनि बागै ओ माबायदि नोंथाङा मिथिगौबा नोंथाङाबो खामफेनो मोनबाय नामा बेनि बागै खोन्थानो हागोन नामा नोंथां औ
नोंगौ नोंथां दा जोंनि ओनसोलावबो बेबायदिनो मैहुर खालामनाय खान्थिफोर बा हुदाफोरा दङ दा बेबायदिनो ओ जेरै नोंथाङा मख'बाय गासैबो मेसें बोथोरावसो बांसिन जों माने आ बेखौ खाम्मो आरो ओ मैहुरखौ मानोना हाग्रा बंग्रा हाबनाय स समावहाय बेहाय जिबौफोरो बेबायदि गिनांगौ आ जुनादफोर बा जिबौ बेफोरबाय थानाय नङा होननानै इ मानोना बे बे समावहाय जिबौफोरा गुदुं सिङाव हाबजोबना थाखायो नालाय दैज्लां बोथोरावसो ओंखारोना बिसो बिसोरो बेखायनो दैज्लां बोथो बोथोराव बा गरम बोथोरफ्राव हाग्रा गोथौआव हाबनाय जाया आरोना मैहुर खालामनो थाखाय आरो माखासेफ्रा खामो मालाबा आ जेब्ला जोंहा हाग्रानि अमा फैयो बा मै फैयो दैज्लां बोथोराव दैबानाजों बेबायदि दैबाना लोमनानै मालाबा फैनाय जायो नालाय बुरलुं बुथोर दैमा सेरजों बेफोरावहा मालाबा हमो नाथाय बेफोरखौ आ जोंनि ओनसोलनि सुबुंफ्रा आथिखालाव अह हमला आरोना
औ
मानोना बिसांमोनाबोथ' खस्थ' खामनानैसो गावनि जिउ बासायनानै दै खौ बासायनानैसो फैनाय जादों जोंनि गामिफ्राव बा ओंखारफैयो बा हाग्राफ्राव थाफैयो बेखायनो बिखौ मैहुर खामा बेखौ जोङो हमनानै ओ फरेस्टारफोरनोसो हमना हरो आरोना थिखालावहा बासायो आरो मानोना मोनसे सोलायनाय फैदों आरोना जोंनि बर' हारिनि सुबुंफोरनावबो मानोना जों हाग्रानि जिब जुनारफोरखौ जानायखौ खमायनांगोन बा जों जानोनो नाङा आरोना मानोना जोंनो जानो थाखाय जोंहा दाउ अमा फिनाय दंखायो न'आवनो बेफोरखौनो जानांगौ आरो जोंनो हाग्रानि बे जिब जुनारफोरखौ जों जेसेबां हायो बासायनोसो जों राहा खालामनांगोन आरोना आथिखालाव मानोना बिथांमोना एसे बेफोरबायदि मानसिफोरनि आखु आ मैहुर खामनाय आखुफोरनि थाखायनो बिथांमोननि अनजिमाफ्रा जोबलांनो हमदों नामा बेखायनो बे बुहुमाव गासिब जुदि समानो थांना थानांगौब्ला जों गासैबो जिब जुनारफोरखौ बासायना लाखिनांगोन आरो ना अब्लानोसो जोंहा मोनसे मिथिंगानि मोनसे बे समानथाया थागोन ओ। आरो बेबायदिनो दं ओ उदाखौ आं एसे बुरमायनोसै नोंथांनिसि सिगाङावहा ओ माने आखान्थिफोरखौ आरो माबोरै माबोरै मैहुर खावोमोन गोदोनि दिनाव
औ दा जोंनाव सिगाङावनो ओ जोंनि सुबुंफोरा मैहुर खालामनो थाखाय जोंहा मासे मैहुर खालामग्रा ओ‌ मासेबा मानै माथामनि बायदि सैमा फिखायो आरोना न'खर न'खरावहा। सैमा थाखायोमोन जोंनावहा ओमफ्राय बिथांनिमोननि बे गोन्दो लानाया जोबोद गोखै नालाय बिथांमोना हमनो हायो अबेजों जुनार खारदों अबेजों जुनार दङ। बेबायदि आरो आरो बेफोरखौ गावनो थाखाय जोङो बोरला थिर लायोमोन। आरो माखासे सुबुंफोरा जेरै जं जाथि बे जंफोरजोंबो खुबैनायखौ जों नुनो मोनदों आरोना। सिख सिखार खालामनायाव बा मैहुर खालामनायावहा आरो बिदिनो जे लानो थाङो नोंथाङा जेरै बखरदों। जेजों फान सायो आरो बिदि ओरैनो आरो फान दं आरोना बे आथिङाव खेबग्रा। बा बिदि खुनु बिदि आरो गिदिर गिदिर फान। बेबादि फानखौ लानो थाङो आरो बिथांमोना। आरो फान सानाय होनदोंबा आं नोंथांनि सिगाङाव एसे फोरमायनोसै जेरै नेवलाय बनहाफाफोरखौ ओ बेबायदि फान सायो जे बिथांमोनहा एसे बेबायदिनो नेवलायफ्राथ' एसे गोथै गोला बेफोरखौ जायो नालाय बे नेवलाय गुदुं खाथियावहा बिथांमोनहा बे नाफामखौ ओ जोंनि जाय जाग्रा नाफाम बे नाफामआथ' जोबोद मोदोमोना। औ बे फानावहा बेखौ खाना दोननो हायो आरो। ओमफ्राय बेखौ नाफामखौ नेवलाया जानो फैनायावनो गावआनो नांथाबना थायो आरोना नाफाम। खोनादों नोंथाङा? औ औ नाफाम नाफाम जानो फैनायावनो बियो फानावहा नांना थायो आरो। बेबायदि आरोना बेबायदिबो जों मैहुर खालामो आरो ओ सेसा ओ बन हाफाफोर बा मैफोर आरो हाग्रानि अमा बेफोरखौ मैहुर खालामनो थांनाय नुयोमोन आरोना ज' ज'है बिदिनो बोरला थिरजों गावग्रोयो बोरलाजोंसो थाब थैनो नागिरा अमाफ्रा बेखायनो बेखौ थांनानै औ आवग्रिना लानानै आ माने जों जंफोरजों सुनाय जायो आरोना अमाखौ औ बेबायदि नो मोजाङै बुथारना लाबोनानै न'आवहा बा गामियाव लाबोना बानना लाबो नानै ज'यै दानना साफा खालामनानै रानना जायो आरोना। बेबायदि आरोना बेफोर मोनसे जोंनियाव ओ खान्थिफोरमोन आरोना बेफोरो मैहुर खालामनानै जानाय। आरो बेबायदिनो गोबां ओ जिब जुनारफोर फिसा फिनला जेरै ओ सेसाखौनो होन सेसाखौबो बेबादिनो खारनो थाखाय होखारो थिगसे ओ बिथांमोनाथ' बहुद खारनो हायो नालाय होसोयो बिदिनो जेब्ला मेङो फेसाफ्रा हाग्रा सुबाव हाबना थायो अब्लानो बेखौ आवग्रिनानै जों हमना लाबोयो आरोना बेबायदि जोङो बोख्लामनायखौ जों नुनो मोनदों आरो नोंथां। आरो आरोबाव मैहुर खालामनाय होनोबा जोङो बे ना हमनो थांनायखौबो जों बुंजायो नङा होमबा नोंथां?
खोनादों नोंथाङा? औ माने आरोबाव मैहुर खालामनाय होनोबा जों बे जोंनि ओ बुर्लुंबुथुर दैमाफोरावनो होन बा दैसा दैमा आइ दैमा जिखुनु दैमाफ्राव आरो बेफोराव ज हैय ओ-जों रायजोफोर जानानै जोङो न ननिफ्राय साफ सा सानै माने गासिबो गामि मोनसे बा गामि मोनथाम मोनब्रैयानो जयै जोङो। ओ-ना हमनायखौ नुनो मोनो आर ना ज हैय मेसें बोथोरावहा। बा गोलोम बोथोरावबो जेब्ला दैया रानो एसे जेब्ला खरां जायो बोथोरा बे बोसोरावहा। बांसिन जुदि अखानो हानाया। खम जायो अब्लानिया दैया रानलाङो आरोना गुरलुंबुथुर दैमाफोरनाबो एसे। बेबायदिनो बुरलुंबुथुरा गारना गालांनाय दंगफोरखौ बेवहाय गोबां रोखोमनि ना थायो आरोना बेवहाय बुरलुंबुथुरनि। बेखौ जहै गासिबो जेरै ओ-फल जे जेखाय खबाय बेफोरबायाददि लानानै गावबा गाव ना हमग्रा आगजु बरुरु जिनिसफोरखौ लानानै। जहै ना ना हमहैयो आरो ना रायजोफोरा जहै आरो जोबोद। फुरथि जायो बे बा रंजानाय जायो जेब्ला सासे ना हमग्राया। ओ-हमना ला फलआवहा फल जोबबाय थानायावहा। बेहाय ना गिदिर नांना होबाय। अब्लानिया बिथाङा हाराथि मोनबाय होननानै बिदि आरो ओमफ्राय गासिबो रंजाला बायो आरो बेयावनो। मिनिलाय मालानाय मोनबाय होननानै आरो बेबायदि जोबोद ओ खुसि बा रंजानाय जायो आरो ना हमनो थांनायावबो बेफोरबो मोनसे मोनसे मैहुर खालामना जानायखौनो होनजायो जोङो ना हमैनाय ज जुनारफोरखौबो जों मैहुर खालामना हैनाय बेबायदि आरोना नोंथां। औ बिदिबा जोंहा समाबो जाबाय नोंथां।
औ नोंथां
दे बिदिबा दोनथबाय औ।
औ दानजायाखै।